हेलोव औ खोनादोंना? औ खोनादों।
औ दे आंबो खोनागासिनो दे।
आ
जों दायो दैनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै नंङा होमबा दसे सम
औ
उम दै दैनि सोमोन्दै आं बुंग्रोनोसै नङा होमबा ना?
अ दे बुंनाय
दैयानो जाहैबाय जों सुबुं माहारिनि जिउ ना? जों सुबुं माहा नो नंङा जों बुहुमाव जेसेबांनाखि जिब-जुनार दं, एम्फौ- एनला, दाउसिन-दाउला, मानसि माने बे जों दै नङाबानो थांनानै थानो हाया आरो बिनिखायनो जों दैखौ सुबुंनि जिउ होननानै बुंनाय जायो आरो ना बे आरो गिबि खोथाया।
औ
ओमफ्राय दैखौ जों सोरांनायनिफ्रायनो जों अनेख गुबुन गुबुन नांगौ खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै सिखारनायनिफ्राय मोखां सुनाय, लोंनाय, साहा फुदुंनाय, दुगैनाय, अनेक बायदि बायदियाव जों बाहायनाय हायो आरो जों दैखौ औ। खोनादोंना?
औ।
उम औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? दै माबा औ गुबुंग्ले बा गिज्रा जानायखौ जों माबोरै रैखा खालामनो हागोन दैआथ' अनेक रोखोम गिज्रा जायो नालाय गुबुंल्ले जायो। देलाय फंनैसो
जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गासैबो स बुहुमाव थानाय जिव जिबि नि थाखायनो गोनांथार। दै नङाब्ला गासिबो जिउ जिबियानो थांनानै थानो हाया
औ औ नंगौ।
बेबादिनो जोंहा दै नङाब्ला थांनानै थाया। होननोथ' हागो नाथाय जोंहा बिदि होनानै गुबुंले दैखौ लोङोबा गाज्रि जानाय दैखौ लोङोब्ला जोंहा बेफोरो देहानि सावस्रिनि थाखाय गाज्रि। दा बेफोरखौ बायदि दैखौ लोङोब्ला जोंहा बेमार आजार जानो हागो।
उम।
दा बेफोर दैमा दैसा आरिनि बा दै गाज्रि जानायनि जाहोना बेनो सुबुं नि बाहायनायनि सायाव सोनारो। मानि सुबुङा दैखौ लों नायनि अनगायैबो गोबां गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो नालाय दा बेफोर दै फोरखो गाज्रि जानाय निफ्राय जोंहा होबथानोब्ला गिबियाव जोंहा दैमा बा फुख्रि आरिफोराव दै थानायाव जोंहा जेबो गाज्रि मुवा बेसाद गारनो नाङा आरो
औ नंगौ सैथोखो
ओ जोंहा आथिखालाव आबाद मावनायनि गेजेरावबो जोंहा दै नांगौ जायो दा बे दै होनायनि गेजेरजों जोंहा आबाद फोथाराव बायदि बायदि रासायनारि मुवा बेसाद होनाय जायो दा
बाहायनाय होनाय जायो
जों मिलायनानै गासैबो दैफ्राव गलायनानै बे हासार आरिफोरा बे दैखौ गेब्रेंहयो आरो माने दा बेफोर ब मोनफा मोनफा उन्दै गाज्रि जानायनि जाहोन आरो जोंहा गिबियाव ओ गाहायै बुंनो थाङोब्ला दै गाज्रि जानाया जोंहा आथिखालावथ गोदान मुगायाव गोबां दारिमिन फसंनाय जाबाय। दा बैफोर दारिमिनफोरनि ओमफ्राय जोंहा माखासे गाज्रि जानाय मैला आरिफोर ओं ओंखारो दा बेफोरखौ बै दारिमिनफोरा मा खालामो ओ बेफोर लेथ्रा गाज्रि जानाय मुवा जाबोर बेसादफोरखौ दैनि गे लामाजों बा दैयाव फोजावहरो दा बेफोरनि गेजेरजोंनो औ औ दा बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा दैफोरा गोबां गुबुंले जानो हमबाय दा जोंनि गामि ओनसोलावथ बेफोर दै गाज्रि जानाय जेंनाया एसेबां मानि जायाखैबाबो बांसिन ओ फ्रायानो सोहोर ओनसोलफोराव दैमा दैसा
आरो जाहा लोंनाय दैखौबो हायोब्ला फुदुंनानै लोंनाया गाहाम नङा होमबाना नोंथां
अ दा दैमानि दै गाज्रि जानायफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंहा दैखौ फुदुंनानै लो लोंनाया देहानि थाखाय मोजाङानो मानो होनोब्ला गाज्रि जानाय दैमाफोराव गोबां भाइरास आरिबो थायो बेफोरनो सुबुंनि फोरखौ गाज्रि खालामनाय जायो आरो दा नोंथांफोरनि गामिफोराव दैमा दैसानि बेफोरबायदि हालोदफोरा माबायदि बि बेफोरखौ एसे फोरमायना होदो होननानै
जों ओनस सोलाव माने एस बिखां माने इसेबां माने दैमा दैसा गैया माने एसे ओरै हाजो एरिया बा हाग्रा एरिया नालाय अब्लाबो दङ आरो दंफा दोंनै हाजोनिफ्राय बोहोबोनाय दै बे हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया माने दैज्लां बोथोराव गोबां बिबांनि अखा हानाय जाहोनाव बिदिनो खुरखाबोनानै माबा देरनानै माने खुरखानानै ओरै हायेनाव ओरै सुबुं माहारिनि खहा खालामफैयो आरो माने ओरै माइ आबादफोराव खुरखानानै बाला बुसो सावनानै खहा खालामफैनायखौ ओरै जों नुनो मोन्दों आरो माने बे रोखोम आरो माने ओरै खहा खालामाथ जोंहा सुबुं माहारिफ्रा बिदिनो औ माइ आबाद बा माइ गायनाय दालि बेसर सबायफोर खुरखा जायोबा जोंहा एसे खथि जायोना नस्थ जायो बेयाव माने एसे जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो संसार जानायाव बे आरो
दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियाबो जोंनि गामिनिनो जोंहानि ओरै न खाथि बारिजों मोनसे हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दैमा दों दा बे गामियाबो जेरै नोंथाङा दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां अखा हायो जायनि गेजेरजों दैमानि दैफोरा गोबां गोदोर गोेद दोर बाना लाबोना फैयो हाजो हा आरि हायेनाव फैनानै गामि गामि बोहैलांना इदिनो
उम
खुरखा खुरसि खालामलाङो
औ खहा खालामलाङो आरोना औ माइ जेरै गय बा गय बागान बेफोरखौ मानि खुरखालाङो आरो
गासिखौबो जोंना बेफोर खो खुथा खुसि खालामनानै गालाङो लाङो आरो माब्लाबा समाव बेफोरखौ खुरखा खुरसि लांनानै फबनानै गालांनानै हाजो ओनसोलनि ओमफ्राय माखासे हासार गोनां फुलुं हा लाबोनानै गालाङो मा खायफा जायगायाव हाखर हाला खालामनानै बबेबा खायफा जायगायाव बाला बेफोरदि खालामना गालाङो बेनो दैमादनि दैफोरनि जेंना । बेेंसिफोरा गामि ओनसोलाव । बेबादिनो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो सोलिबोबाय ।
ओम--।
दा--। नोंथाङा बेफोर दैमा फ--। दैनि जेंनाफोरनि बागैथ बुंबायानो । दा बेफोरखौ सुस्रांनायनि थाख । खाम माबायदि । राहा लानांगो बेफोरख--। खो नोंथाङा एसे फोरमायथिना होनो हागो--। गोन नामा ।
जोंनि बे हागोन औ बेखौ गुबैयै बे--। दैमा दैसा खुरखानायखौ । होबथानोब्ला जोंनि । आसाम सरखारा बा बिटि आर सरखारा माने गोजौआव बा । हाजो ओनसोलाव थांनानै जेरै सुइस गेट बा माबा मोनसे खालामनानै ओरै जोंनिथिं फैनाय दैखौ बबा मोनसे बिमा दैजों दानग्लाय हरोब्ला माने जोंनि ओरै साइडआव दैबाना ज--। जानाया एसेबाबो खमायगोन बेखौ आं माबाय आरो आसा खालामदों माने सरखारनि अनगायैथ जों माबाया रायजोफ्रा बेखौ माबा खालामनो हानाया इसे । असम्भब नालाय माने । बेखौ । जोंनि सरखारानो थांनानै सुइसगेद बा माबा मोनसे खालामनानै ओरै बिमा दै गाहाय थायो नालाय इथिं बेराफारसे दानगार हरोब्ला दैबाना जानायनिफाय जों एसेबाबो रैखा मोनगोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो । माने ओं बेखिनि आरो ।
दा बिदिनो । आंबो सानो । दैमा दैसाफोरनि जेंना--। बेफोरखो होबथानोब्ला जोंहाथ दर जे फिसा । गामियाथ बिदि हायानाल राय दा बेफोर दैमा फोरनि जें हाफोरखौ होबथानो थाखाय जोंहा गिबियाव सरखारनि आखाइ थानो नांगौ । बेनि उनाव जों रायजोफोरा बै सरखारनि ओफ्राय जा एसे अनसुंथाइ मोनो बेफोरबायदिजों जोंहा बे दैमा बेरफोरखौ माबोरै खालामोब्ला बे दैमानि जेंनाया सुस्रांजागोन बेफोरखौ नोजोर बोनानै मोनफा मोनफा खामानि मावनो लानांगौ।
औ जों नांगौब्ला जों बे सरखारनि खामानि मावनायाव जों एफा एनै हेफाजाब होनो हाबाय नङा होमबा ना रायजोफ्रा
औ औ
साखाथि फाखाथियाव ओरैनोथ सरखारा जे सि बि बा दामफार माबा मोनसे मेसिन जोंसो हाखागोन नालाय होबथानो दैबाना जानाय खालामगोन।
औ
बेनि साइडआवनो जोंबो फिसा फिसौ हानायखिनिखौ मदद खालामनो हागोनखौ आं आसा खालामो आरो माने साइदआव सरकारजों बेखिनि आरो जों सावरायनायखौ लाखिथजासिगोन ना? नङा होमबा
औ लाखिनाय जासिगोन। नोंथाङा फोरमायना होनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथांनिसिमबो